औ
हेल' नोंथां
अ अ नोंथां खोनाबाय?
औ खोनादों नोंथाङा आंनि गारां आंखौ क्लियार है अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ'?
दा फ्रि दङ'
अ माने आङो नोंथांजोंहाय माने बर'फोरा बोरै आबाद मावो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथां ओ नोंथांजों रज्लायजागोन ना? औ औ जेनेबा जोंथ' मोनथिखायोना आथिखालावथ' गोबां माने सुबुंफोरा गोबां आबाद खालामो नङा होमबा औ जेरैहाय ओ माइरंनि माइनि आबाद बा फिथाइ सामथाइनि आबाद बा ओ बिफां लाइफांनि आबाद बा ओ बेबायदिनो बायदि बायदि आबाद खालामा होनबा आथिखालाव? जोङो आबाद मावनाय मावनायजों लोगोसे जोङो जोंनि ओ माने नांगौ जानाय मुवा बेसाद बा जों रांफोरखौबो माने आज्रिनानै लानो हायो आरो ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे जेरैहाय ओ माने आरो जुदि जों आबादखौनो आबादखौ मावाबा बा जोङो माने साख्रि साख्रिल' बेबायदि मावबाय थायोबोला जोङो जोंनि बा नांगौ जानाय मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथाय ओ जोङो बि फोरखौ माने जोङो मोननाय नङा आरो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
औ औ आरो गोबां माने दानि जुगावथ' गोबां जोङो नुनो थांदोंना गोबां माने फिथाइ सामथाइ बा ओ मैगं थाइगंनि बेबायदि आबाद खालामनानै गोबां माने गोबां आबादारिफोरखौ माने जौगालांनायखौ जोङो नुनो थांदों ना नङा होमबा? हेल'खोन
औ खोनादों खोनादों
औ नोंथाङा माने बे आबाद मावनायनि बागै माबाफोर माने मा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ माने आबाद मावनानै जोङो जानो हायो गावखौबो फिनो हायो
औ औ
बेजों फैसाबो एक्सट्रा रां खामायनो हायो आरोना।
औ औ नोंगौ औ औ
जोङो नुनो मोनदों मैगं थाइगंफ्रा बिराद आर्टिफिसियेल केमिकेल बा माबा होनानै माबानायखौ फाननो आरो जोङो आबाद मावबा जोङो नेचारेल गावनि आखाइजों जोंनि‌ आ आखाइजों फोर बा माबा मावनाय खौ मोनजानो हागोन जोङो
औ नोंगौ औ
मोजां कलिटिनि मोजां कलिटिनि ओ मैगं थाइगं मुवा जुनादफोरखौ जों ओ मोन जागोन जोङो केमिकेल फ्रि ओमफाय जों जोंनि हेल्टनि ओ हेल्टनि फारसे जोङो आरो मोजां अपसन मोनगोन ना।
औ नोंगौ नोंगौ जेनेबा
औ
औ जेनेबा जोंफोरो बाजारफोराव बायनो थाङोबोला जोंफोरो गोबां माने बेबायदि मुलि होनाय बा मालायनि आखाइनि बानायनायफोरखौ जोङो जानानै जेनेबा जों नुनो था नुनो मोनोना जोंना गोबां माने ओ बेमार आजार जानाय बेफोरबायदि माने मुलि होनाय बा दावाइ होनाय मैगं थाइगंखौ जानानै गोबां माने बेमार आजार जानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदोंना दानि जुग आवहाय ना नङा होमबा औ बिनिखायनो माने गाव गावनि न'आव माने एस एसे एनै मैगं थाइगं बानायना लानाया मोजां आरो दानि जुगाव नङा होमबा?
नोंगौ
औ ओमफ्राय नोंथाङा ओ मा मा मैगं थाइगंनि मुंखौ मोनथियो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ एसेथ' जोङो बिराद मैगं थाइगंखौ सिनायो मुला जाबाय गाजर कपि आलु, फानलु, सामब्राम, त' मेर्ला जाबाय बेफोरबायदिखौ जोङो सिनायो। ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङा नोंथांमोनहाबो न'आव आबाद गायो नामा?
औ जोंनि न'आव माने गोबां रोखोमनि आबाद खालामो आरो लोगोसे सिजोनजों लानानै सिजोन माने सम बोथोरजों लोगोसे लानानै जेरैहाय दैज्लां बो बोथोराव माइनि आबाद खालामबाय नङा होमबा?
नोंगौ नों
आरो दैज्लां बोथोरावहाय ओ बेबायदिनो ओ लाइ, लाफा, मुला मैगं बेफोरनि आबाद खालामबाय। आरो दा दायोथ' आरो जेनेबा ओ जेरैहाय मैगं थाइगंखौ बुंनो थाङोबा दानि बोथोरावहाय मैगं थाइगंखौ बुंनो थाङोबा फानलु जाहैबाय भिन्दि जाहैबाय। जिंखा जाहैबाय। फटल जाहैबाय आरो लोगोसे ओ लेसेरा जाहैबाय नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
गौ बेबायदिनो माने बोथोरजों लानानै बोथोरजों माने बेबायदि आबादखौ खालामो आरो जोंनि न'आवहाय।
अ
औ औ ओमफ्राय ओ नोंथांमोननि न'आवलाय आबादखौ खालामो ना खालामा?
जोंनि न'आवथ' आबादखौ खालामा जों बांसिनैनो बाजारनिफ्राय बायनानै जानाय जायो। बे बेराद एसे दिसएदभान्टेज आरो जोंनि थाखाय माने जोंबो जोंनि न'आव आबाद गायनानै जानो बिराद लुगैयो आरो बाट जों जोंनि एसे सिटुवेसननि थाखाय आबाद गायनो हायाखै। बाट जोङो बिराद फिउचाराव ट्राइ खालामदोंखि जों जोंनि न'आवनो आबाद गायनानै जानो हानाय।
औ औ औ औ औ। औ औ नोंथाङा जोबोद मोजां सानदों आरो नों थाङा नोंथांनि साननाया माने जोबोद मोजां
औ माने जों आङो आं पार्सनेलि आङो, ओ सानोखि बेफोर आबाद गायनाया बिराद मोजां। आरो आं बेबायदि आबाद गायनायखौ बिराद ओ फसायो आरो। थ' आं आंनि न'आवबो बिराद आबाद होनो लुब होयो आं आंनि आखाइजों गाय लुगैयो केमिकेल फ्रि जानाय बे माबा मुलिजों फ्रि जानाय बुस्थुखौ जोङो कनजुम खालामनो मोनगोन साननानै बिराद, ओ गोसोखौ बिराद मोजां साननाय मोनो आङो। बेनि हिस
औ नोंथाङा माने ओ माइखौ बोरै गायो बिनि एक्सपिरियेन्सखौ नोंथाङा मोनफेरबाय नामा? एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ एक्सोलि आङो आबादखौ एक्सोलि गायफेराखै माने, आङो टाउनावसो थानाय जादोंना उन्दैनिफ्राय ओंखायनो थ' आङो उम बे बेफोरबायदि जिनिसखौ माने आङो, दासिमबो गायनाय मानाय नुनो मोनाखै आरो।
औ औ माने आं सानो आरो नोंथाङा मालाबा माने हांनानैहा गामियावहा सोरनिबा न'खर ओ सोरबा परेलफोरनि न'आव थांनानैहा नोंथाङा माने एसे माइखो बोरै गायो बिनि माने ओ गोजोननायखौ नोंथाङा माने एसे लागोन होननानै आङो सानो आरो नोंथांखौ।
औ दों चान्स मोनबा आङो आङो बेखौ रुद खालामगोन। ओ नोंथाङा‌ ओ नोंथां थांमोनहाथ' आबाद गायो जानो हागौ थ' नोंथांमोनहा आंखौ एसे से माबादो गाइड होदो। मारै खालामो।
औ औ औ औ। माने आं एसे फोरमायना होनसै माइखौ बोरै गायोना।
ओ ओ।
गिबियावनो जाहैबाय माने गिबियावथ' जोंनो माइखौ गायनो थाखाय अखाखौ नांखागोन ना दै दैया जोबोद इम्परटेन्ट नङा होमबा? जोंनि थाखाय।
नोंगौ।
ओ जोङो माने गिबियावनो माने अखा फैबासो जोङो दैखौहाय माने माइखौ माने माइनि फोथारनि बे दुब्लियावहाय जोङो माने हाल एवगोन नङा होमबा?
ओ नोंगौ।
ओमफ्राय हाल फार्स्टआवनो माने हाल एवग्रोसिगोन हाल एवनायनि उनाव माने आरो खनसेबो सेकेड टाइम माने हाल एवबावसिगोन हा ओमफ्राय हाल एवनाया माने फार्स्ट माने उनाव बिनि उनाव आरो दै होनानै हा हाल एवबाव सिगोन बेयो माने गोथिया बारि होनो आरो जेखौ जोङो ओ बेलेग माने फोथाराव गायनो थाखाय माने ओ फोगोन आरो बे बे बे ओ‌ माइखौ जोङो बोरै फोयो आं‌ खौ एसे फोरमायना होनो। फार्स्टावनो जोङो। बाख्रिनिफ्राय माइखौ दिहुननानैहा बस्थायाव सोसिगोन ओमफ्राय बस्थायाव सोनानैहा जोङो बे माइखौ ओ दै गोनां दैसा बा दैस्लुं बिदियावहाय जोङो माइखौ सोमनानै। दोनहैयो आरो। फाइब देस माने सान बा बा ओ सेबेन सिन्न दिन बेफोरबादि सोमनानै दोनहैनानै जोङो लाययो लायनानैहाय ओ म मनानिफ्राय बा ओ बस्था निफ्राय बखनानै जलं गानिफ्राय बख'नानै जोङो ओ दाबोर बा ओ खेरखायबा ओ बेबायदिनो इयाव होनानैहा जोङो फोथाराव लांनानैहा माइखौ जोङो सारना होयो आरो।
औ औ खोनादोंना नोंथां नों औ खोनादों।
औ ओमफ्राय ओमफ्राय बेखौ जोङो जेबोला बे गोथियाया माने गोजौ गोजौ जागोन बा जेनेबा गायजानाय बिबांनि बा ओ समान गायजानायनि जागोन अब्ला जौ गोजौआ माने जो गायजानाय जागोन अब्ला जोङो बेखौ खामला होनानै बा न'आवनो फुनानै जोङो ओ मुथा मुथा खालामनानै इखौ जेब्ला जेब्ला माइ गायगोन ना। फार्स्टावनो माने गोथियाखौ फुग्रोनना लानांगोन आरो सानसे बा साननैनि सिगाङाव अब्लासो जों गायनो हागोन ना ओ जेनेबा जोङो दानो गायगोन बा दानो फुनानै गायगोन बिदिथ' जायाना।
औ।
जोङो बेखौ माइखौहाय फुना लाग्रोयो ओमफ्राय बिनि उनावसो जोङो गायस्लायनाय बायदि जायो आरो माने ओ गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरनानै ओ बिदिनो ज' ज' नै दसजन बा बिसजोन फैनानैहा माइखौ गायसिगोन आरो। ओमफ्राय गायनानैहा। बेबायदिनो सानसेयाव गायजोबनो हायाबा बेलासियावबो गायसिगोन आरो बेलासेबो गायजोबनो हायाबा गिदद नालाय फोथारा। ओ जेनेबा गोदोर नालाय सानसेयाव हाजो बि खौ माने नेक्स्ट दिना गायो आरो। आरो सा आरो जेबोला बे माइखौ गायखाङो अबोलानिया लोगो जमाहै माने साहा लोंसिगोन आरो गायखांनायनि नामावहाय साहा लोंसिगोन बा ओंखाम जालायसिगोन आरो बेनो आरो नोंथाङा
गोजोननाय मोनबाय आङो नोंथांनिफ्राय बेफोर बाथ्राखौ खोनानानै जोंना समाबो जोब्बाय जोङो उनाव रायज्लायफिनगोन दे
औ देे दे बिदिब्ला दोनथ'नाय जासिगोन सिगोन आरो दे।
ओ औ नोंथां।